हेलौ
हेलौ अ नोंथाङा दा एकदम माने सि अ हेल' नोंथां हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों दा
अ अ अब्ला नोंथाङा एसे सम दिहुननानै। मोनसे आयदानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां। अ अ अब्ला जों माने आबहावानि बागै एसे। माने सावरायनोसै सानदोंमोन आङो नोंथां। त आं हेलौ हेलौ।
औ नोंथा माने आं होनदो जे खि ओ नोंथाङा एसे। माने आबहावानि बागै मा सानो बेनि बारै बे एसे फोरमायनो हागोनना। एसे आंनो आइडियाफोर होनो हागोन ना मा सानो नोंथाङा बेनि बागै।
औ हागोन
औ अ।
जों आबहावा जों आबहावा होननानै गसे थदस म थादस बा बायदि रोखोमनि जिब जुनार बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां बायोमनि फिसा गेदेर एमफ गोबां रोखोमनिसेबां मनि दङ माखौ बुङोब्ला जोङो ओ। बि दै आबह जों आब' ग माने माखासे आबहावा फोरा माने बोथोर लायो बोथोर बैसो लायो आरो माखासेबाफ्रा जोङो मा ओ माखासे सुबुंनि थासारिनि सोलायो जोंना गेब्लेनाया बांसिन जासै आरो। नोंथाङा बिनि सिगाङाव नामानायनि गेबेनायखौ बुंनायनि सिगां
औ औ जे नोंथाङा होनलांदों आबहावानि बारै उम बिराद बायदि खोथा बुंलांबाय नोंथाङा दानो ओ आं बुंनो सानो जे मानि आबहावाया जायगा जायगा ओ बेलेग बेलेग जायो आरो जेरै माने जुदि गामि जायगाफोराव गामि ओनसोल फोरावनो जों नायनो थाङोबा बिराद साफ सुथ्रा जों मोनसे जायगा ओ मानि बार दै अखा जानाय लोंनाय बिराद माने साफा मोनो आरोना बेखौ जों टाउनाव थांनो नागिरोबा बा नोगोर जायगाफोराव थांनो नागिरोबा बेफोरबायदिखौ नुनो थांनो नागिरा आरो ना। जेरै फिफां लाइफां बेफोरखौ जों बारा नुनो थांनो नागिरा नोगोर जायगायाव। मानोना बेहाय न'फोरानो ओरैबायदि ख्रि ख्रि बिफां लाइफांखौ लुनो थाङोबा जायगायानो थोहैनो नागिरा। बिल्डिंनो माबा माबि इमारतनो बेफोर दंफोरजोबो आरो ना। आरो जेरै नोंथाङा मानि एम्फौ एनला दाउ बेफोरखौबो बुंलांदों। जों नायनो थाङोबा गामि ओनसोलाव जोङो ओ बेफोरखौबो दाउ होन बा माबा मोनसे जुनार होन बेफोरखौ माने नुनो ओ हासिनो होनजायो आरोना जोंनि नोगोर ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ नुनो थाङा आर ना जेरै गोदोहाय ओ सिलाफोरखौ नुयोमोन आरो ना बिराद गोरलैयैनो नुजोबोमोन। दानि नोगोराबो गोदो समाव मोनसे हादान जायगासोमोन बेफोरखौ नुनो थाङोमोन होननानै खोन्थायायोमोन आरो जोंनि आबै आबौमोनहा। खिन्थु दा बेफोरखौ नुनो थांला आरो आरो सांग्रे बि मा होननाय जे बुस्थु बेफोरखौबो जों बे जायगायाव नुनो थांला खिन्थु जे जायगायाव माने बिफां लाइफां
हेलौ